हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आंथ' दा ओरैनो दं र' नोंथां।
औ नोंथांनियाव आं मोनसे जेनेबा बानि सोंथि सोंनो सानदोंमोन‌ आ रो सोंनो हागोन ना?
औ सोंजागोन नोंथां सों
अ जों दा जेरै बुरलुं बोथोर दैमानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
औ फोरमायलाय
दा जोंना बुरलुंबुथुर दैमाया जोंनि आसामनि ओ मोनसे गाहाय मा जाहैबाय।
औ‌ नंगौ
ओ आसामनि सुबुंफोरा गोबां सुबुंफोरानो बुरलुंबुथोरनि दैमानि सायाव सोनारनाय जेरै बुरलुंबुथुरा जोंनि आसामनि बिखानि गेजेरजों बोहैबोयो। दा बेयो चाइना हादरनिफ्राय जानानै ओरैहाय अरुणाचलथिं जानानै ओरै आसामथिं हाबहैयो आरो दैमाया जोबोर गिदिर जाबोयो दा बेवहाय ओ बुरलुंबुथोर जिंनि मानसिफोरा गोबाङानो बेवहाय नाफोर सारनानै जिउ खुङो ओ बेनिफ्राय नावनिफ्राय ओ मानसिफोरखौ ओ दैखांनानै बिनिफ्राय रां खामायनानै गोबाङानो जिउ खुङो। आरो बै दैमानि जिं जिंनो गोबां सुबुंफोरा आबाद बायदिफोर मावनानै ओ जिउखौ खुङो आरो। बे बुरलुंबु थुर दैमाया जोंनि आसामनि रांखावरिनि सायावबो गोबां गोहोम खोख्लैयो। जेरै बेनिफ्राय औ फाननाय नाफोरा जोंनि बे ओ आसामनि ओ सम्पतिखौ एसे जौगाहोयो। लोगोसे मिथिंगायारि सम्पदावबो जोंनिया गोहोम गोग्लैयो। दा बुरलुंबुथोर दैमायावथ' दा जोंनिया ओ उम ओ गुबैयै चाइनानिफ्राय जानानै अरुणाचलनिखौ गारनानैबो जोंनिया गोबां ओ साहानिफ्राय बोहैबोयो। दैमा बे बुरलुंबुथुराव ज' जाफैयो आरो खोलानि फ्रायबो दैम बोहैबोयो बेयो बुरलुं बुथोराव ज' जाफैयो। आंनाव खोलाहानि फ्राय बोहैबोनाय दैमाफोरनि इसिबां
औ। बुंलाय नोंथां हेलौ नोंथां नोंथां जेनेबा बलुंबुथुर दैमा हेल' नोंथां जेनेबा बुलुंबुथुर दैमानि बागै बुंनो थाङोब्ला जोङो बुरलुंबुथुर दैमाया